खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों।
अ ओ गिबि गिबियावनो नोंथांनिसिम ओ मोनाबिलि समनि गाहामलायनायखौ जासि हरनानै थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो मोनाबिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। नोंथाङा माबाफोर खालामदों नामा दायो?
औ नोंथां औ आंबो फ्रियैनो दं नोंथां नोंथाङाबो फ्रियैनो दं ना?
औ दङ नोंथां।
अ बिदिबा नोंथाङा दान्दिसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन दे नोंथां।
अ बिदिबा नोंथां ओ जों मोनसे टपिकनि बा आयदानि सायाव सावरायनो सानदों हागोन ना नोंथां?
औ हागोन दे नोंथां बुंनासाय नोंथांनि टपिकआ बा आयदाया मा?
जोंना टपिकआ जाबाय जोंना बिफां लाइफां गायनाय ओ जोंना आं गिबियावनो मोननैसो फोरमायनानै होग्रोनोसै नोंथांनिसिम।
अ जोंना बिफां लाइफां गायोब्ला माने जोंना ओ मिथिंगाया बा आबहावाया जोंना थाजिमबा ओ गोजोन जायो। जोंना बिफां लाइफां दानस्रांनाय लोगो लोगो जोंना गरम बा दुंहाव थासारि जायो जेसेबां बिफां लाइफां गोनां जायगा बेफोर जायगाफ्राव माने थान्दा आरो ओ अखाफोरनि बिबाङा बांसिन जायो आरो जोंना बिफां लाइफां गैयै बा रानस्राव जायगाफोरावहाय ओ गोबां दैफोरनि आंखाल जायो आरो गोबां अखाफोरनि आंखाल जायो। बैफोरबायदि दंफां लाइफां गैयि जायगाफोराव। बा बिफां लाइफां गायि जायगाफोरावहाय माने जोंना ओ बारहावाया गुदुं जायो आरो बेयावहाय माने। आबाद गायनाय बा माबा मोनसे ओ हान्था मेला बा थांनानै थानाया जोबोद गोब्राब जाय़ो। जोंना बिफां लाइफां गायोब्ला। जोंनो आबहावाजों ओ आबहावा मोजां जानायजों लोगोसे माखासे बिफां लाइफांफोरखौ गायोब्ला बा जोंहा रांखान्थियारि हेफाजाब मोनो। जेरै जोंना ओ माखासे फिथाइ जाग्रा बिफांफोर। जेरै लितचि थाइजौ खान्थाल बेैफोरबायदि बिफांफोरखौ गायोब्ला जों बैफोरनिफ्राय फिथाइबो मोनजायो लोगोसे बैफोरनि ओ बैफोर फिथाइफोरखौ फाननानै जोङो गोबां माने रांखान्थियारि हेफाजाब लानो हायो आरो जोंना ओ माखासे बिफां लाइफांफोरा माने ओ बिफां लाइफांफोरा जेब्ला बोरायो अब्ला जोंना बोरायोब्ला बैफोरनिफ्राय बन बायदिबो मोननानै जोंना अर सुनाय एबा माबा मोन से सावनाय बेैफोरबायदि खामानियाव बाहायनो हायो। आरो जोंना ओ बे बिफां लाइफां गायनानै जेब्ला बिफाङा रायो अब्ला जोंना बैफोरनिफ्रायनो माने माखासे आइजें आयला बेफोरबायदि मुवाफोरखौ दिहुननो हायो। आरो माखासे बिफां लाइफांफोरखौ गायोब्ला जेरै गय होन बिदिनो सापात होन बेफोरबायदि बिफांफोरखौ गायोब्ला जोंना मा? बोसोरै बोसोर माने इनकाम होबाय थायो लोगोसे ओ जेरै ओ लबार बिफाङानो होन बै लबार बिफांनिफ्राय मोननाय आथाफोरखौ फानो अब्ला जोंना मा ओ गोबां रांखान्थियारि हेफाजाब मोननो हायो। आरो बेफोरबायादि रांखान्थि मोननायजोंनो जों गाव गावनि। ओ जिउखौबो माने ओ। सोलिलांनो हायो बा गथ' गथायाइफोरनि फोरोंनायानो होन। बा माबा मोनसे नांगौ जानाय मुवा बेसादानो होन। बेफोरखौ माने रांखान्थियारि हेफाजाब लानो हायो। नोंथां।
औ खोनाबाय दं दे।
औ आरो जोंना बिफां लाइफां गायोब्ला। जोंना मा होनो ओ जेसेबां बिफां लाइफां गायगोन एसेबांनो जोंनि माने। आबहावाया ओ मोजां जागोन आबहावा गेबेंनायफोरखौ जोङो होबथानो हागोन। जोंना बिफां लाइफाङा माने ओ जों जे अक्सिजेन ओ हां लायो आरो जों कार्बन डाइ अक्साइद होयो। बे कार्बन-डाइ-अक्साइडखौ दंफां लाइफां बा बिफां लाइफांफोरा सोबनानै लायो आरो जोंनि जे हां लानाय अक्सिजेन गेस बैखौबो माने बिफां लाइफाङा हगारो। बिनि थाखायनो माने जोङो जेसेबां बिफां लाइफां गायगोन जोंनि थाखाय गोनां जानाय। हां लानायाव गोनां जानाय जे अक्सिजेन बेखौ जों मोनगोन। जाय जायगायाव बिफां लाइफां गैया बेफोरबायदि जायगायावहाय सुबुं अनजिमाया थांनानै थानो थाखाय जोबोद गोब्राब जायो। जेरै बालाबारि जायगायानो होन बा रानस्राव जायगायानो होन। बैफोरबायदि जायगाफोराव बिफां लाइफां गैयैनि थाखाय सुबुं अनजिमानि बिबाङा जोबोद खम जायो नाथाय जायफोर ओ जाय जायगाफोरावहाय बिफां लाइफां दं बैफोरबायदि जायगाफोरावहाय सुबुं अनजिमानि थाथायखौ गोबां नुनाय जायो। आरो गोबां बिबांनिम ओ अखाफोरनि थाखाय आबादफोर मावनो हायो। बेफोरबायदिनो गोबां खामानिफोरखौ बिफां लाइफां जयैनो जों मोनो। आरो बिफां लाइफांजोंनो जों बायदि रोखोमनि आइजें-आइला न' बां बानायनानै जोङो ओ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दं। जों गासै मुवाफोरखौनो बिफां लाइफांजोंनो माने ओ बिफां लाइफांनिफ्राय मोननाय जे बातामानो होन तकतायानो होन बायदि रोखोमनि आइजें बा महर होनानै जों बेफोरखौ ओ दानानै लानो हायो औ आरो जों ओ जेसेबांनो बिफां लाइफां गायगोन एसेबांनो माने जोंनि ओ आबहावाखौ सोदांनाय बा गेब्रेंनायनिफ्राय मा ओ बासायनो हागोन आरो ओ जों माने बिफां लाइफांजों ओ गोबां रोखोमनि मानसिनि थांना थानायाव जेरै गोनां जानाय बिसिनायानो होन बा न' बानायनायाव गोनां जानाय बातामानो होन थिं दोथाबनो थाखायबो जोंना मा बिफां लाइफांनि बाथामखौनो बाहायो आरो जोंना मा ओ दर्जायानो बानायनायानो होन खोरखि बानायनायानो होन फालें ओ बक्स बानायनायानो होन बा टेबोल बानायनायानो होन गोबां रोखोमनि आइजें आयला बेफोर बानायनायफ्राव जोंना बाथाम बा थखथाखौनो बाहायनाय जायो। बे बाथाम आरो थखथाफोरखौ जों मानिफ्राय मोनो होननानै बुङोब्ला जों बिफां लाइफांनिफ्रायनो मोनो आरो नोंथां जों माखासे गोबां ओ दामि दामि बा बेसेन गोसा बिफांफोरखौ गायोब्ला माने जोङो माने जेरै सन्दन होन लाल सन्दन होन साल होन सेगुन होन बैफोरबायदि माने ओ बेसेन गोसा दंफांफोरखौ गायोब्ला माने जोंहा गोबां मुलाम फा मोननो हायो फांसे दंफांनिफ्रायनो जों गोबां रां आरजिनो हायो आरो गोबां माने ओ नांगौथि जानाय बा रांखान्थियारि हेफाजाब मोननो हायो ओ हेलौ खोनादोंना?
औ खोनादों औ खोनादों
ओ दे नोंथांनिफ्रायबो माने बिफां लाइफां गायनायनिफ्राय जों मोननाय फिथाइ बैफोरनि बागै फंनैसो बुं खोन्थानो हागोन ना नोंथां?
हागोन नोंथाङा मानो हाया जानोे जेरैबायदि नों थाङा बुंदों नंगौ थारैनो जोङो बिफां लाइफांनिफ्राय गोबां हेफाजाब मदद मोननो हायो बिनि थाखाय जोङो बिफां लाइफां गायनो नांगो आरो आं गिबियाव बेखौसो बुंनो सानोदि जोङो बुहुमाव आथिखालाव गोबां बिफां लाइफांनिफ्राय जोङो गोबां मुवा बेसाद बा फिथाइ सामथाइ बेफोरबायदि गोबां मोननो हायो आरो गोबां मुवा बेसाद गोदान गोदान जोङो दिहुनन्नानै लानो हायो बानायनानै लानो हायो जायनि जाउनाव जोङो माखासे गोबां बिफां लाइफांफोरखौ दानस्रांनानै दानफायनानै बिफोरनिफ्राय माखासे मोजां मोजां दिहुनथाय बा बाहायथि मुवा बेसादफोर बेबायदि बानायो नङा होमबा आरो औ बेफोरदिनि जाउनाव आथिखालाव मा होनो ओ सानफा एफा बिफां लां दानफायबोबाय थानायनि थाखाय जोंहा गरमा दायो बुहुमाव थाया बा गरम जानाया बारा जाबोनो हमबाय जाय आरो माखासे जायगाफोरावहाय नुनो मोनो जे जोंहा बिफां लाइफां दानफायनायनि जाउनाव बै हाग्राबारिनि बा हानि महरफोरा बालाहामाास्राव रानस्राव जाबोनो हमबाय दै गैया जालांनो हमबाय अखा गैया जालांनो हमबाय बेफोरबायादि जायो आरो। दा आरो माखासे जायगाफोराव बिफां लाइफां गैयैनि जाउनाव दै बाना जायोब्ला बै दैबानाफोरा हा खुरखानाय जाथायफोरफोरखौ जों नुनो मोनो जायनि बेफोरबादि जायाथे जाय बिनि थाखाय जोङो बिफां लाइफां गायनोबो नांगौ जायो। आरो जोङो बिफां-लाइफांखौ बाहायोब्ला जेसेबां बाहायो बेसेबांखिनि बा दानफायो बेसेबांखिनिनो जोङो गायनोबो गोनांथि जायो आरो। जेरै ओ औ मानो होनोब्ला जोङो बिफां-लाइफांखौ जाखिनि दं बेखिनिखौ जोङो दानफाबाय थायोबा सानसे समाव बिफां लाइफाङा जोबगोन। जायनि थाखाय जोंनो नांगौ जानाय फिथाइ सामथाइ आबाद जेरैबायदि फिथाइ सामथाइबो मोननो हायो। जोङो आरो जों गोबां मोननो हायो नङा होमबा बिफां-लाइफांनिफ्राय औ बेफोर खौ जोङो मोननो थांनाय नङा आरोना जोङो दानि ओफ्रायनो जोङो बिफां लाइफां गायाब्ला ओ जोङो दा औ जोङो दा मोनसे मा होनो बिफां लाइफां गायनाय सान हिसाबै जोङो बा जुन बेखौ जोङो मुलुगनां आबहावा सान हिसाबै फालिनाय जायो। जाय दिनखालि गोबां जायगाफोरावनो गोबां सुबुङानो गोबां बायदि रोखोमनि बिफां लाइफां गायनानै नै मोनसे मुलुगखौ गोथां सोमखोर महर होनो हानाय थांखि नाजावनाय जायो बेफोरबायदिनो जोङो गोबां बेफोरबायदि हाबाफारि लानानै जोङो बिफां लाइफां गायनो नांग गौ आं सानो आरो जोङो जानाय-लोंनाय फिथाइ सामथाइ थायग्रा बिफांनि अनगायैबो जोङो गोबां बिफां लाइफांफोर गायनो नांगौ।
मानो होनोब्ला जोंनो बिफां लाइफांनिफ्राय जोङो फिथाइ सामथाइल' नाङा। मान जोङो गोबां रोखोमनि जेरै लबार बिफां होनदों नोंथाङा आरो गोबां माखासे बिफांफोर चन्दन लाल चन्दन होनदों बेफोरनिफ्राय जोङो जेरैहाय साल सिगुन बेफोरनिफ्राय जोङो नोंथाङा दि बुंखाबाय गोबां रोखोमनि बेसादफोर सियार बेरेन्सि बिसां बायदि बायदि टेबोल बेफोरखौ जोङो बानायनानै लानो हायो।
औ नंगौ नोंथां।
औ।
औ जोंना ओं ओं आरो जोंना बिफां लाइफां गायोब्ला माने जोंना देर दिन देर बुहुमा जे दुंहाव थासारि जाबोगासिनो दं बा ग्लबेल वार्मिं जे बुङो इंलिसाव बै माने बारायबोगासिनो दं बैखौ होबथानायनि जोंना मइेन ओ माबायानो जाहैबाय जोंना बिफां लाइफां गोनां औ बिफां लाइफां दानफायनाय बिनि थाखायनो जेसेबां हायो माने एसे सेबां जोो बिफां लाइफां गायनांगौ जानानै फैबाय आरो जों जेसेबां बि फां दानफैदों बिनि डाबल बा जों जेसेबां बिफांनिफ्राय जों आइजें आइला दिहुनदों दानफायनानै बैनिख्रुइ दाबल जों नामा बिफां फुलि गायनांगौ आरो। औ अब्लासो जोंनि आबहावाया थाजिम जानानै थागोन नालाय आरो बा जोङो इयुन समावहाय माने इयुन जोलैफोरनि थाखाय माने जोंना थांनानै थानाया जोंना गोब्राब जाहैगोन आरो बिफां लाइफां दानफायलांबाय थायोब्ला बेनिखायनो जों माने बिफां लाइफांखौ गायबाय थानांगौ आरो जे नोंथाङा जे बुंदों। जों बिफां लाइफांखौ जोङो ओ गायनाय महरै बा जुनखौ फालिनाय जायो। जोंना बा जुनावल' गायोबा जानाय नङा माने जोंना गोबां बोसोरनि गोबां सान बेलेग बेलेग दिनफोरावबो बिफां लाइफांखौ गायबाय थानांगोन जों अ नोंथां समाबो गोबां जाबाय नोंथांजों जोङो बिफां लाइफां गायनायनि बागै गोबां सावरायबाय दे बिदिबा नोंथां।
औ दे बिदिब्ला नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो बेखिनि समाव जाय खिनि सावरायनानै आं मिथियैखौबो नोंथाङा फोरमायनानै होबाय।
औ। औ दे नोंथां नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाहरबाय समाबो गोबां जाबाय ओं दे।
ओ।